हेलौ हेलौ नोंथां?
औ।
आंनि बुंनायखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों आंनि आंनि बुंनायखौ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों मा खबर नोंथां?
खबरा मोजाङैनो दे आंना नोंनालाय नोंथां?
आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो नोंथां। अ।
नोंथाङा नोंथाङा कल खालामनायनि माबाफोर जाहोन दंमोन नामा?
आं कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथां नोंथाङा जे दा जि आयदाखौ लानानै ओ फरायबाय दङ नोंथांनि डिग्रिखौ ओ खालामबाय दङ बेयो मानि सायाव नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन दा?
अ आं दा खालामबाय थानाय कर्सनो जाबाय पेरामेडिकेल साइन्स होनो बेखौ ओमफ्राय बे कर्सआव ओ नों डक्टरनि डक्टरनि साइडाव थानानै खामानि मावनाय जायो जेरै बेनि मेसिनसफोरखौ सामलायनांगौ। ओ जिखि जिखि खि जाया डक्टरफोरनि हेल्प खालामनाय बेनो जोंनि मेन खामानिया।
औ। आरो बे आयदाखौ फरायनो थाखाय माबायदि जेनेबा आनजाद होनानै थांनांगौ ना माबा मोनसे लामाजों थांनांगौ बेनि बागै खोन्थानो हागोन ना नोंथां आरो बेसेबां फरायनायनि उनाव बे आयदाखौ फरायनो हायो?
अ बे आयदानि आयदाखौ फरायनो थाखाय जों जिनै माने टुवेल्भनि उनाव एन्ट्रेन्सस नांगौ टुवेल्भ पास खालामखांनाय नि उनाव। ओमफ्राय जोंनि साबजेक्टआनो जानांगौ बायल'जि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि,
औ नोंथां बे मोनथाम बे मोनथाम साबजेक्टखौल' नांगौ न नामा नोंथां?
जोंनो बायल'जि इंलिस, फिजिक्स, केमिस्ट्रि साबजेक्टखौ नांगौ।
औ -औ नोंथां।
ओमफ्राय जों बेखौ फार्स्ट खालामबा सरकारि मेडिकेल कलेजाव एडमिसन मोनो। ओमफ्राय बिदिनो जों ब्रै बसोर फरायलांनांगौ। ओमफ्राय फास जानानै जोंओ गुबुन गुबुन बिदिनो मेडिकेल कलेजेसफोराव खामानि मावहैनो हायो आरो
औ- औ बे आयदाया जेनेबा डक्टरजों लोगोसे थाफानानै मावनांगौ आरो ना?
औ - औ।
अ- अ-अ
जों लोगोसे थाफानानैनो बेसोर बिसोरखौ हेफाजाब होदेरनांगौ आरोना
औ -औ नोंथां मोजाङानो होनबा न
नोंथाङा दा मा आनजाद फरायगासिनो
आङो दा आनजाद होआखै नोंथां आङो दा फिसारि साइन्सनि बागै फरायबायदों जेराव जों नानि बागै फरायनाय जायो
अ नोंथां थाङाबो एसे खोन्थादो
आंनिया बे नानि थाखाय फरायनो थाखाय जों गिबियावनो जिनि थाखोखौ पास खालामनानै ओथसेस सानजादखौ पास खालामखांनानै मोनसे आसामनि आन्दाराव थानाय मोनसे एगजाम जायो बे एगजामखौ पास खालामनानै बे कलेजाव फैनो हायो बे कलेजाव जोङो मेनलि नानि बागै फरायनाय जायो आरो लोगोसेनो नानि थाखाय मा जाहैबाया दै माबायदि दैया मोजांथार मोजाङै जायो जेराव नाखौ जों मोजाङैनो आबाद हिसाबै जेनेबा खालामलांनो हायो बेबायदि ओ नि बागै फोरोंनाय जायो आरोना नोंथां
औ -औ दा नोंथांनि बे कर्सआ बेसे बोसोर
बे कर्सआ आंना गासै ब्रै बोसोरनि बे बै बैै ब्रै बोसोरनि गेजेरावहाय थाम बोसोरसिम क्लास कलेजाव खालामनो फरायसालिमायाव खालामनाय जायो आरो लास्ट ब्रैथि बोसोरखौ जों इण्डियानि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जेरैहाय केरेला तामिलनाडु महाराष्ट्र उरिसा बेबायदि जायगायाव थांनानै बिसोरनि नानि नानि फार्म खालामनाय आयदाखौ फरायनो थाखाय जोंखौ इन्टार्नशिप हिसाबै लांनाय जायो
औ औ दा नोंथाङा बे कर्सखौ खालामनानै बोरै मोनदों
आं थ दा बे कर्स खालामनानै मोजांनो मोनदों मानो होनोब्ला जेरैबायदि एग्रिकालसार आयदाफोराव थाङोब्लाथाय बेयाव बेहाय बादायलायनाया गोबां मानोना फरायसाफोराबो बुहुत गोबां बुरजा बुरज जायोना नाथाय जोंनि बे सायो फिसारि आयदायाव खम स्टुदेन्ट दङ आरो खम कम्पिटिसनाबो खम आरो ओमफाय ज' साख्रि मोननायनि बांसिन औ मा होनदों बेखौ बे थायो आरोना
अ आं दा नोंथांनो मोनसे आरो मोनसे आयदा लानानै ओ सोंनिसै आ नोंथांनि औ बयनिक्रुइ बो मोजां मोननाय जायगाया मा
आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोननाय जायगायानो जाहैबाय दा जों जेराव थायो आसाम बेहाय बेखौनो बयनिसु मोजांसिन मोनो आरोना नोंथां आरो हायोबा नोंथाङाबो नोंथांनि मोजां मोननाय जायगाखौ खोन्थानो हागोन नामा
अ आंनि बयनिख्रुइबो मोजां मोननाय जायगायाथ' आसामनि बाहेरावनो बे जाबाय हाइ करिया
अ
बेयाव थांनो गोसो जायो आरोना आंनाबो
इयुनाव सा इयुनाव थांनो खाबु मोनोब्ला नोंथाङा थांगोन होनबा आरोना
औ औ ओमफ्राय दा नों नोंथाङा मा खालामगासिनो
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङा मा खालामदों।
आंबो इदिनो दं जिरायनानै दं। नोंथाङा गावनि। फेभ्रेट रेसिपि खोन्थानो हागोन नामा।
आंनि फेभेट आंनि जा नि फेभ्रेट रेसिपियनो जाहैबाय जोंनि बर'नि मैगं जायखौ जों बुङो अनला खारैजों औवा मेवाइ आरो दाउ बेदर।
औ।
बेनि बागै आं एसे खोन्थानो सानदों नोंथांनो। औ। बे मैगंखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो माइरंखौ देनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनाय जायो। आरो। बेखौ बानायनो थाखाय जों औवा मेवाइ बेयाव जों औवा मेवाइ होनानैबो औवा मेवाइखौबो लानाय जायो जाय औवा मेवाया गुबैयै दैज्लां बोथोर दाफोरबायायदि बोथोराव मनलि ओंखारनाय जायो आरोना। बेखौ बानायगोन। थाखाय गिबियावनो दाउखौ पियास फानलौ होनानै गिबियावनो एवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय। अ बे माइरं। गुन्दै ज गुन्दैजों देनानै लाग्रोयोमोन ना। बेखौ जों। दाउ बेदरखौ एवनानै बेवहाय दै होनानै एसे गोदौ होनाय जायो आरो ना। बे गोदौहोनायनि उनाव। आव औवा मेवायखौबो आरो ओ माइरं गुन्दैखौ बो लोगोसे जयै होफायो आरोना।
औ औ।
औ बिदिनो होनाय जायो नाथाय आं मैगं संनाया बुहु ओ गोबां ओ सम जाबाय नोंथां बेनिखायनो आं दा एसेबां मोजाङै गोसोआव गैया नोंथाङा जुदि नोंथांनाव जुदि बे मैगंनि ओ माबायदि संनांगौ बे खौ ओ गोसोआव दोङोबा नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन नामा।
बे बेनि बागैथ आं मोजाङै मिथिया बारा बाट आं आंनि गावनि फेभरेट रेसिपिखौ खोन्थानोसै। माने आंनि फेभरेट ओ जाग्रा आरोना बेेनो जाबाय टमेटजों अमा बेदर एवनाय। माने बे आंनि फेभरेट माबा रेसिपि जाहैबाय। बेेनो जाबाय लाइक फार्स्टआव नों ओ अमा बेदरखौ बइल खालामना लाग्रो ओमफ्राय बेनि उनाव नोङो थावाव थाव गुदुङाव पियास बानलु बेफोरखौ होना लाजोब इमफाय नांगौ मस स्ला फोरखौ जेलै ओम सामब्राम गुफुर पिया ओम ओमफ्राय जेरै गरम मस्लाफोर दं बेफोरखौ होना लाग्रो ओमफाय बेनि उनाव अमा बेदरखौ होदो ओमफ्राय अमा बेदरखौ एसे मोजाङै एवफ्रान्दो आरो ना ओमफ्राय एवफ्रानखांनानै नों ओ ओरैनो मोजाङै एसे मोनहोदो ओमफ्राय बेनि उनाव टमेट खौ एसे मोनहां मोनहां जाबा होदेरना होदो बिदिनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गोथाव जायो टमेट' आरो माबाया उम फर्क माबाया अमाबेदरा
संनाय आयदाखौ खोनानै जोबोद गोथाव जागोन बाददि मोनबाय नोंथां।
आंथ' बारा संनो रोङा। ओ खिन्थु एस से एसे संलाबायो सम सम
औ औ
थ' बिराद संनो रोंगौदां?
हैइ एसेबांबो रोङा नाथाय न'आव आइआ खामानि सोलाबाबा सावनांगौ जायो।
अ मोजाङानो दं नोंथां। नोंथाङा मा खालामनानै मोज जां मोनो?
आंथ' दासान्दै बांसिन मबाइलजोंनो थायो स' जानबुंखौनो नायनानै मोजां मोनो। नोंथाङा मा खालामनानै मोजां मोनो?
थ आं सम मोनबा मालाबा लेखा नायो माने बिदिनो नभेल्सफोर फरायो सम थाबा। ओमफ्राय ओ के द्रामा होन्नाय माबा दं बेखौ नायो।
औ औ। दे होमबा नोंथां ना। औ दै होमबा नों थां दिनि रायलायनायखौ बेखियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।